हेलौ।
औ नोंथाङा दायो माबाफोर खामानि मावनानै ओ दं नामा ना ओरैनो दं?
जिरायनानै दङ
औ बिदिब्ला नोंथांनाव आङो मोनसे से सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथा बे सोंथि सोंनायनि थाखाय दसे सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा आंनाव जि सोंथि सोंनो गोनां सोंनो हागोन आं फ्रि फिननायखौ होनो हागोन।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांनाव सोंथिखौ सोंनाय जानोसै। सोंथियानो जाहैबाय ओ बर'फोरा गोदो न'फोर खौ माबायदि लुयोमोन माबायदि दोरोङारि खान्थिजों न'फोरखौ लुयोमोन आरो दायो न'फोरखौ बर'फोरा माबायदि लुयो जुगजों सोलायनानै न'फोरखौ माबायदि लुखो बेनि फारागथिखौ लाबोनानै नोंथाङा आंनो एसे बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं नोंथांनो फोरमायनो हागोन बर'फोरनि न' लुनाय बुङोब्ला गोदो गोदाय बर'फ्रा ओ हाग्राबारियाव हादान सिफायनानै औवाजों न' लुनानै ओ औवाजोंनो इन्जुर दुमनानै उखुमखौ थुरि थुरि हानानै ओ थुरिखौ फोराननानै थुरिनि उखुम बानायनानै न' लुयोमोन
औ
इदिनो न'खौ बर'फ्रा फोथायनाय दङ ओ बर'फ्रा गुबुन गुबुन ओ एक्सट्रा एक्सट्रा न' लुयो ओ बिदिनो ओ थाग्रा न' बिदिनो बाख्रि न' बिदिनो ओंखाम संग्रा न' आरो इदिनो मोसौ गलि न' बेफोरखौ जोङो गो दो थुरिजों लुनाय जायोमोन आरो इन्जुर बुङोब्ला जोंहा गोदोनि दिनाव सोरबा औवा हेबनानै थायोमोन सोरबा बिदिनो नारा थुरिफोरखौनो जाबनानै खानानै हायोमोन बिदिनो गोदोनि दिनाव जों न' लुयोब्ला सोनाब फारसे ओ थाग्रा न' बेखौ लुनाय जायो बिदिनो साहा फारसे जोङो ओंखाम संग्रा न'खौ लुनाय जायो सानजा फारसे बाख्रि लुनाय जायो गोदोनि दिनाव बर'फ्रा बिदिनो जिब जुनार न' लुयोमोन बे लोगोसे जुग एसे सोलायबोनाय लोगो लोगो जोङो थिंनि गो मुगायाव जोङो न'खौ ओ फाखा खुनथिया न'आव बानायालासिनो बै समाव गेजेर मुगायाव जोङो ओ बायनानै मोनोमोन बिया फाख्राखौ जोङो ओ गायनानै दानि होनानै जों थिं न' लुबोबाय बेजों लोगोसेनो इन्जुरखौबो जोङो औवानि बानायनानै औवानि इनजुर हेबनानै खानानै जोङो बिदिनो लाबोनानै मोसौ गोबोरखिजों गाग्लिनानै बेयाव जुजाय मिक्स होनानै बिदिनो न' लिरनानै मोजां मोनसे जोङो लाबोनो हादोंमोन एबा खानो हादोंमोन आ बे आंनि इन्जुर न' बिनि उनाव फैबाय दायो जोंहा ओ फाखका न' गोदोनि बायदि मोनसे न'आवनो बिदिनो खिग्रा हासुग्रा न' बे एक्सट्रा बे मोनसे न'आवनो थाग्रा जाजोबबाय नाथाय आथिखालाव बाख्रिनि थाखाय खायफा लुयो एक्सट्रा नाथाय खायफाया बाख्रि बानायनानै न'आवनो ज' दोनजाब ओ बिदिनो लोगोसे बर ओ दोरोङारि न' लुनाय सोलायबोनो हमदों नोंथां
औ बिदिब्ला ओ दायो फाकानि न' आरो गो दा हानि आ औ माबाफोर बुंदोंमोन नामा नोंथाङा
औ आंनि बुंनाया आंनि फोरमायबाय नोंथां
औ औ बिदिब्ला नोंथांनि बादिब्ला नोंनि जा मिथियो नों बेखौ खोन्थाबाय नोंथांनि खोन्थानायाव माबाफोर थालांनायखौ आं नुनो मोनदों जेनेबा बर'फोरा गोदो न'खौ हा हाब्रु गाग्लिनानै गोबोरखि होनानै बिदि हाजों लिरनानै लुयोमोन बेयाव औवाजोंहाय खाथिबो हेबनाय जायोमोन ओ बेयाव औवानि खुन्थिया होनाय जायोमोन औवानि खुन्थिया होनानै उखुमखौ उखुमखौ होनायाव खामि हेबनाय जायो बायदिसिना हेबनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा
औ औ मिथियो
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ खाथि हेबनाय बुङोब्ला जोङो बै समाव ओ
थेंगल
आं
थेवल
औ औ औ थिग जोङो बे समाव आ इन्जुर हेबोबा खुनु माबाहेबा मानो जोङो बै समाव खानो थाखाय जोङो टेवल बानाय नानै खायोमोन आरो थुरिखौ जोङो थुरिनि होनदोंमोन आं थाखाय बिदिनो बेखौ बर'आव मा जोबबाय नोंथां
अ बिदिब्ला ओ न' लुनायनि खुन्थायावहाय ओ मोनसे गन मोनसे दाननानै होनाय जायो बेखौ मा होनो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
ओ मा गन सैमा गनखौ होनदों नामा नोंथाङा
औ-औ
औ
आं सैमा गनखौनो होनदों नोंथाङा ओ नोंगौ खोथाखौनो बुंबाय बेनि अनगायैबो ओ न' लुनायाव दानि न' लुनायाव पाक्का न' लुनायाव
औ
मा मा होनानै बानायो न'खौहाय मा मा नांगौ मा मा मुवा बेसाद नांगौ फाक्का न'खौ लुनायाव बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां आथिखालनि गोदान जुगनि गोदान न' बानायनायाव मा मा मुवा नांगौ बुङोब्ला जोङो आर सि सि बिल्डं बिल्डिं लुयो हा नोंथां
औ नंगौ
गिबियावनो न' लुनो थाखाय जायगा नांगौ जायगा मोनोब्ला जोङो गिबियावनो पस्ट गायनो एबा खुन्थिया गायसननो जों हाखर जावनानै लायो
प्सट बहायनो थाखाय जोङो दालाय होनानै लानाय जायो बेस् दालाय होखाङोब्ला जोङो खुन्थियानि थाखाय जोङो बेयाव जोङो रड बाहायनाय जायो बिदिनो बाहायनाय जायो थार बाहायनाय जायो ओ थाखाय जों थार बाहायनाय जायो बैफोरखौ खाखाङोब्ला जोङो खुन्थियाखौ ओ मिक्स खालामनानै जेन दालायनानै ससे दालायनानै ओ संखांबा जों बेयाव फाउन्डेसन लगायनो थाखाय हाखर जावनाय जायो फाउन्डेसन लगायखांनायनि उनाव जोङो जायोब्ला बे फाउन्डेसन जेसेबां गोजौ बेयाव जोङो हा खोनानै ओ हाखौ ओ जोङो फ्लुर फ्लुरखौ जोङो सिमिन अन्थाइ बालाजों जोङो ओ दालायना लानाय जायो फ्लुर दालायनायनि उनाव जोङो गिबियावनो जोङो फ्लुराव सयलिं खालामनाय जायो ओ बेयाव अन्थाइ गिदिर गिदिर खौ जोङो ओ आखाइजों एबा मार थुलजों दो सोनानै ओ सोननानै गोरा खालामना लानो बेखौ द सिखाङोब्ला जोङो
मा खालामो ओ पस्ट फाउडेसननि बायदि पस्ट बेखौ जोङो लुनाय जायो खुन्था
आर सि सि नि थाखाय जों गोजौआव बाथामजों बेनि उनाव ज भिमनि थाखाय रड खानांगौ जायो ओ रड खायोब्ला ओ रड खांनायनि उनाव जोङो ओ नोंथां बेनि उनाव
औ
दालायखांनाय फ्लुर फ्लुर नि थाखाय माबा बेखौ खानाया जोबोब्ला जोंना गोजौनि
औ
इथा हिसाबै